हेलौ नोंथां औ नोंथां
नोंथाङा माबोरै दङ?
अ नोंथां आंथ' मोजाङै दं नोंथां। ओ
मा मावनानै दङ?
अ आङो दा जिब-जुनारनि आबाद मावनानै दं नोंथां। नोंथाङालाय?
अ नोंथां मोजाङानो आंबो मैगं- थाइगंनि आबाद मावनानैनो सोलिलांनो सानदों। आं दा बे मैगं-थाइगंनि आबादखौनो मावो।
अ नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा मैगं-थाइगं आबाद मावनायनि सोमोन्दै
फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। मैगं-थाइगंआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नोंथां। दा मैगं-थाइगं गैयाब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि जानाय आदार खौनो फुरा जायिबायदि मोननानै जायो। मानो होनोब्ला मैगं-थाइगंआव सो गोबां रोखोमनि भिटामिन खनि संख्रि माखासे गोनांथार फुंखां आदारफोर थायो। बेनि थाखाय जोङो मैगं-थाइगंखौ सानफ्रामबोनो जानो नांगौ। एबा जानाया मोजां। मैगं-थाइगं जायैनि थाखायनो गो- गोबां रोखोमनि माखासे बेरामफोरा सन्देरनो लायो। एबा मैगं-थाइगं जायैनि थाखायनो माखासे आंखाल जा बेरामफ्रा सन्देरो। बेनि थाखायनो जोङो मैगं-थाइगंखौ जोबोद गोनां। दा मैगं-थाइगं आबाद मावनायनि बेलायाव आङो बांसिनै दा बोथोरनि हिसाबै आबादखौ मावनो लायो। जेरै गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव जानाय मैगं-थाइगंखौ मावो। दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव फोराव जेबायदि मैगं थाइगङा जायो बे मैगं थाइगंफोरखौ मावनो लायो। हमनानै लादो गोजां बोथोरनि समाव आं लाइ लाफा दुन्दिया गाजर मुला बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो बेफोरबायदि आबादखौ माव मावनानै आङो बेखौ बाजाराव फानहरो आरो आङो बेखौ न'निफ्रायबो फानहरो आरो बेखौ आङो मावनानै जोबोद मुलाम्फा जादों। आरो बेजोंनो आङो न'खरखौ आंनो सालायलांनो हानाय जादों। दा बेबायदिनो दैज्लां बोथोर एबा गोलोम बोथोराव आङो मै-मैगं-थाइगं मावनाय हिसाबै जिंखा, बहल, फथल, लेस्रि जोगोनार खुमब्रा बेफोर, आबादफोरखौ एबा मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायो। आरो बेखौ आङो हाथायाव फानहरो, दा बै मैगं थाइगंफोरखौ आङो इयुनाव गायलांबाय थानो थाखाय, माखासे नांगौ जानाय जोलैफोरखौ लाखिनो थाखाय, बेगरफोरखौ आंनो बुथुमनानै दोनखायो बेनि थाखाय आङो गोरा फसलनि फिथाइ एबा मैगंनि बेगर बेफोरखौ आङो बुथुमनानै दोनखायो आरो बेखौ आङो, दोनथुमो जाहाथे बेखौ आङो फिन उनाव गायफिननो हानाय जायो दा बेखौ आङो बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो, नांगौ जानाय फसल जोलै बेगरखौ बेबायदिनो आङो सायख'नानै लाखायो दा फारसेथिं जोङो मैगं थाइगंखौ आबाद खालामब्ला जोंहा गुबुन गुबुन माखासे जेंना जेंसिनिबो मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेफोरो जाहैबाय माखासे बोथोरारि जेंना, आरो माखासेया जाबाय जिब जुनार एबा जिबारि जेंना जिबारि जेंना होननानै बुङोब्ला, मोसौ मैसो बेबायदिनो गुबुन जिब जुनार आरो बेबायदिनो माखासे बेरेफोर एम्फौ एनलाफोर बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो, माखासे राहा लानांगौ जायो। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो बेरा दुमनानै, लानांगौ जायो। बेराखौ मोजाङै दुमनांगौ, बे बेरा दुमनायाव, गुबैयै औवाखौ बाहायो आरो दानि मुगा हिसाबै, माखासे जेफोरखौ बाहायनाय जासै, आरो बैफोर एम्फौ एनला मोस्रोमफोर एबा बेरामफोरनिफ्राय बारग'होनो थाखाय, बैफोर फसलफोराव एबा मैगंफोराव आङो माखासे मुलि सारनांगौ जायो माखासेखौ आङो अर्गेनिक हिसाबै मावलांनो सानदों आरो गुबुन माखासेखौ अर्गेनिक हिसाबैबो मावलांजोबनाया जाथाव नङा मानो होनोब्ला अर्गेनिक हिसाबै मावोब्ला मुलाम्फाया जोबोद खम जायो बेनि थाखायनो आङो रासायनारि मुलिबो बाहायनो गोनां जायो रासायनारि मुलि बाहायनायजों लोगोसे रासायनारि हासार बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो आरो बेफोरबायदि रासायनारि मुलि हासार बाहायनायनि गेजेरजोंनो, आङो दिहुनथाइखौ बांहोनो हादों आरो बांसिन बिबांनि रां आरजिनो हानाय जादों दा आं ओ बेखिनियावनो ओ आंनि बुंनायखौ फोजोबनो सानबाय नोंथां नोंथाङा, आं आं नोंथांनियाव, माखासे दहायो बुंनाय बादि, जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दैसो आङो नोंथांनियाव, मिथिनो लुबैदों नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फोरमायलांदो आंनो, औ नोंथां दानिया आं नोंखांनो आंबो दासान्दि ओ मावबाय थानाय आरोना जिब जुनारनि आदार‌ जोंहा हादोरगोलाव जिब जिबोर जिब जुनार
गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो आं बेबायदिनो आंनि न'खरखौ फोथायना फोथांनानै लांगासिनो दङ
आं दासान्दि ओ माखासे
मोसौनि आबाद ओम
बोरमानि आबाद आरो अमा आरो दाउनि आबाद खालामनानै बेबायदिनो दंगासिनो दङ मोसौनि आबाद खालामोब्ला जोंहा जायगाया एसे गुवार नांगौ जायो मानोना मोसौआ बिराद गांसो जायो आरो बिसोरनो जेसेबांनो गांसो जाहोगोन एसेबांनो जोंहा गायखेरनि बिबां मोननायाबो गोबां जागोन जोंनो बेसेबां ओ जोंहा नोंथाङा ओ मोसौनि आबाद खालामनोबा नोंथांङा लकेलखौ खालामा लासिनो माखासे ओ हाइब्रिद मोसौखौ ओ लानानै आबाद‌ खालामनो हायो नोंथां बिदि खालामोब्ला नोंथाङा ओ गायखेरनि बिबांखौ बांसिन मोनगोन आरो नोंथाङा गोबांसिन खामायगोन आरो हाइब्रिद मोसौखौ फिसिनानै नोंथाङा माखासे बिसिनि थाखाय बेसेन जा होनांगौ माखासे जाहोनायनि उनाव नोंथां आरो बेरामफोर आाजारफोर होबथानो थाखायबो नोंथाङा
भिटामिनफोर एबा मुलिफोर होनांगोन लोगोसे बिसिनो गोथां गांसोनि जों लोगोसे ओ माखासे गावसि दाना जाग जाग्रा आदार बानायनाय बेखौबो होनांगोन अब्ला नोंहा बिदि जाहोयोब्ला
मोसौनिफ्राय बांसिन मोननो हागोन आरो रांखौबो बांसिन आरजिनो हागोन
बेजों लोगोसे दङ जोंहा अमा फिसिनाय जोंहा अमा फिसिनायाबो एसे
ओ
मुलाम्फा दंब्लाबो एसे जोंहा बेयाव खरसाया बांसिन जायो मानोना अमाया बिराद आदार जायो बिनि थाखायनो जोंहा अमायाव एसे खरसा थाङो आरोना मुलाम्फायाबो दं नाथाय खरसा याबो दङ अमा आबाद खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव अमानि थाखाय मोजां अमा गन्द्रा बानायनानै लाग्रोनांगोन नोंथाङा
बेखौ
ओ थिंनि बा एबा सिमेन्टनि बानायनानै लुनो हागोन लोगोसे बे अमाखौ ओ हगारना होनो थाखाय एसे गुवार जायगा नांगौ ओ बेयाव सोरगिदिं बारि खालामनानै होनांगोन। ओ बेरा दुमना होनांगोन जाहाथे अमाया जेराव मेदाव थाङा एबा गुबुनफोरनि आबादफोरखौ जाया बेखौ सांग्रां लाखिनांगोन
उमा उमानि जोंहा अमा एबासो गोबां ओ स'एन फ्लु बेरामजों थैनो गोनां जायो बेसुं गुना होनांगोन।
जायनि थाखाय जों अमाखौ फिनाया गोरलै जायो एबा अमाया इयुनाव ‌ थैया बेरामजों साग्लोबजानानै बेनि थाखाय जोङो उनाव माखासे भेक्सिनफोरबो होनांगोन आरोना बेजों लोगोसे अमाखौ जोङो जानायनि थाखायबो फिनो ओ फानहरनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोलै फिसा जाहोनानै जोलैखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां। अमाया अमानि आबादाबो मोजां नोंथाङा बेखौबो मावनो हागोन जोथोन लानांगौआ बेनोदि अमानिया गोबां बेराम जानो गोरलै जायो बेनि थाखायनो अमाखौ माखासे बेरामनिफ्राय होबथानो भेक्सिनफोरखौ बाहायनाया गोनां जायो बेनो बेजों लोगोसे आं नोंथांनो फोरमायबावनो सानफिनो बोरमानि आफाद जोंहा बोरमा आबादावनो बांसिन खरसाया खम जायो होननानै आं बुंगोन नोंथांखौ नोंथाङा बेनो साबसिन ओ जिब जुनाद आबाम फिसिनायनि थाखाय बोरमायानो बोरमाया बांसिनै हाग्राल' जाखायो गांसोल' जाखायो गांसो जानानैनो इ ओ बोरमाया मोजाङैनो देरो बेजों लोगोसे बोरमाखौ साबसिनै दरहोनो थाखाय बिसोरनो सम सम एसे भिटामिनफोर जाहोबानो जायो बोरमायाव जोंहा बांद्राय खरसाबो नाङा आरो गोबांबो फिसिनो हायो फिसा जायगायावनो बोरमानि थाखाय जोंहा मोजां गम बोरमानि न' नांगौ
दोननो थाखाय आरो बोरमाया बांद्राय बेरामबो जालाबाया उन्दैयाव एसे ओ मुलिफोर होबानो जायो बोरमानि थाखाय जोंहा आरो बोरमाखौ बांद्राय जोंहा नायनोबो गोनांथि गैया बोरमानि थाखाय एसे गुवार जायगा लादो बेयाव बेरा दुमनानै होद दो बेयाव हगारना होबानो बोरमाया गाव हारसिंनो आलगाब जायो आरो गाव हारसिङनो ओ गलियावबो हाबफैखायो बेखौ जोङो नायबाय थानांगौ गोनांथि गैया बिनि थाखायनो बोरमानिया बोरमानि आबाद खालामनाया आं नोंथांखौ साबसिन जागोन होननानै फोरमायनो सानो आरो नोंथां।
नोंथाङा बोरमानि आबादखौबो फिसिनो हागोन बेजों लोगोसे दाउ दाउफोरबो आबाद खालामनो हायो नोंथां आंबो दाउबो आ